अ' नोंथां खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय। नोंथाङा दायो फ्रियावनो फ्रि दंना?
औ
आतसा
नोंथां जोङो दायो मा आयदानि सायाव जों सावरायगोन? ओमफाय नोंथां
नोंथां आङो मोनसे आयदाखौ लानानै जोबोद गोसो बोगासिनो आंखौ बहुद समनिफ्रायनो आरो आं बे आयदानि सायाव माने रायज्लायनो गोसो जादों ब ओमफ्राय बे आयदानि आं माबाखौहाय माखासे खान्थिफोर बा आदबफोरखौ आं एसेबो माने मिथिया आरो ओ बे जुमाय जे जुमाय गोरान जुमाय गिसि सङो नोंथाङा मिथिगौ नामा नोंथाङा? गासैखौ फुरायो बेखेवनानै खोन्थाबा बहुत मोजां जागौमोन आं बेखौ सानो आरो
दायो नोंथां जोङो बुंनो थाङोबा जौ गिसि आरो जौ गोरान
औ
गिबियावनो बियो जोंनि मोनसे जोंनि बरनि थाखाय बियो जोंनि भारत सरकारजों सिनायजानाय मोनसे जि आइ‌ टेक जोङो मोननो हानाय मोनसे आयदा बियो
औ औ औ
बिनिखायनो जौ गोरान आरो जौ गिसिखौ जों बुङोबा माने जोङो गोग्गाननायनि बाथ्रायाव जोङो फैग्रोयो
जेराव माने जोंनि जौ गिसि आरो जौ गोरानखौहाय जोंनि भा रत सरकारा जोंनो जि-आइ-टेक होनांगौ जादों बेनि थाखाय जोंनि गोदोनिफ्राय सलिबोबाय थानाय आजौ आजैनि फाय जोङो हमनानै नायोबा बे जौ गोरान आरो जौ गिसिखौ जोंनि स जोंनि समाजावहाय जोङो माबोरैहाय जों बेखौ ला लाबोखो आरो दासिम माब्रै सोलिगासिनो बे आयदाया जोबोर मोनसे बयबो मिथिनांगौ मोनसे आयदा बेयो
ओं ओं ओंखायनो आंबो नोंथांनाव माने सोंबाय माने औ ओमफाय नोंथां आंनाव मोनसे सों लुसो जाखांफैबाय दायो आ भारत सरकारा जिखुनु बेबायदि जि आइ टेक होबायबा मोजाङानो जाबाय आन्थायइबोला बेरा फारसे नायोब्ला जोङो बेथ मोनसे देहाखौ खहा खालामग्रा जिनिस नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेखौ लानानै सरकारा अलरेडि मोनथिखायो ओरैबायदि होननानै होमबाबो बेखौ माने जि आइ टेक सिम लांखोमानो बेखौ आं बुजिना मोनासै माने ना बियो ओ गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय बिदिनो ट्रेडिसननि थाखाय ना मानि थाखाय एसे बुंफोरना होलाय नोंथां
नोंथां माने जोंनि भारत हादोराव जे मोनसे जायखौ जोङो रावनावबो मोनै एबा इउनिक होननानै जों बुं बेबायदि जिनिसफोरखौ बेबायदि बुस्थुफोरखौ जोंनि भारत सरकारा मोनसे जि आइटेक होनाय जायो आरो जि आइ टेकखौ जोङो ओरैनो मोननो थाङा जाय बुस्थुनि थाखाय थाखाय जोङो बे मोनसे हारि बा बे मोनसे सिनायथि जाय लायो बे मोनसे हा आ बे मोनसे हारिया जे बुस्थुफोरखौ माने बयनिफ्रायबो आलादा मोनसे रोखोमनि बानायनाय जायो बेफोरनि थाखायसो जोङो ज आइटेक मोननाय जायो जोङो नायनो थाङोबा जोङो जौ गिसि आरो जौ गोरानखौ जि आइटेक मोननायनि गोबां खारन दङ मानो होनबा बे जौ गिसि आरो जौ गोराना जोंनि बर' समाजजों मोनसे मा होनो एंगार हायि मोननि मोनसे सोलिबोबाय थानाय गोदोनि आबै आबौ बैनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे बियो हुदा जों जेरैहाय जोङो नायोबा गोदोफोरनिफ्राय जेरैहाय जोंनाव साव सावरि जे सावरिया दा जोंनि गेजेराव जोङो सावरि होननायखौ जों दायो नुनो थांला बे सावरि बे एबा सावरि बादालि बा नोङो मेंनाय फोरनिफ्राय माने जोङो मेंनायफोरनिफ्राय जोङो रैखा खालामनो थाखाय जोङो जोंनि आबौ आबैफोरा बे जौगिसि एबा जौ गोरानखौ जों बाहायनाय जादोंमोन बे जोङो नुनो थाङो आरो मोनसे सावरि एबा सावरि बादालिफ्राव जोङो गावनि जे खामानि मावग्राफोर बा जाय नोंनाव फैयो बेफोरखौहाय जोङो मेंगा होनो थाखाय जोङो गिबियावनो जौ गिसि आरो जौ गोरानखौ जों बाहायजेननाय जादोंमोन आरो
आमफ्राय बै फैयै फैयै माने बियो मोनसे जोंनि हारिमु जे जोंनि बैसागु फोरबो बा जोंनि माखासे फोरबोफोरजों बियो ना बेखौ जोङो सरजाबनानैहाय जोङो जोंनि फोरबोफ्रावबो माने बे जौ गोरान आरो जौ गिसिखौ जोङो बाहायनाय जादों आरो।
औ नोंथां
दोरोङारि मोनसे जोंनि फेग्रा मुवा बियो जों बर' हिसाबै जोङो बे जोंनि दोरोङारि फेग्रा मुवाखौ जोङो गोदोनिफ्राय आबौ आबैनिफ्राय जोङो दासिमबो जोङो सोलोंबोदों आरो सोलिबोगासिनो आरो फैयै फैयै बे जोंनि दोरोङारि फेग्रा मुवाया दायो जोंनि गेजेरावहाय जि आइटेक खौ लानो हादों आरो माने आरो बे जौगिसि आरो जौ गोरानखौ बनायनायनि थाखाय बेखौहाय जोङो गोबां मोनसे
गोबां मोनसे
ओं खस्थ एबा मोनसे लामानि जों जों बेखौ मोनसे मोन मा होनो लामानि थ्रुयै जों बेखौ बानायनाय जायो। गिबियावनो नोङो नायोबा जोङो बेलेग हारिफोरनावबो जोङो जौ गिसि बा माइब्रा बिदि बे फोरखौ जोङो
नुनो थाङो नाथाय जोंनि बरनि जे बानायनाय बेयो गुबुन हारि फोरनिफाय बियो गोबां आलदा माने
अ आटसा आतसा आसटसा आटसा
जोङो गोबां जे जों हारि माहारिफोरखौ नुनायफोरनि गेजेराव जोंनि बे जौ औ गिसि माइब्रा बिदै बेफोरखौहाय बेलेग हारिफ्राबो माखासेया जौगिसफोर खौ बानायो नाथाय जोंनि बरनि जे बे जोंनिम जौ गिसि माइब्रा बिदै बा जौ गोरानखौ बानायनायनि जोंनि
जोंनि
जे प्रसेसाआ एसे बेलेग जायो माने
औ नोंथां
नोंथाङाथ मिथिखायोआनो जानांगौ औ जोंनि जौ गिसि आरो जौ गोरानखौ माबोरैहाय जों बानायनाय जायो नोंथाङा मिथिनाय बायदिब्ला जौगिसि आरो जौ गोरानखौ नोङो नुनाय बायदिब्ला माबायदिजों बानायनायखौ नोंथाङा नुबोदों
आंथ नोंथां जौ ओ जौ गोरानखौथ माने दोबसिनि सायाव दोबसि दोननानै गेजेरनिफ्राय सरोखोमा बायदि मोन नुदों आङो बे सरनायजोंनो माने ओ एक न्मब से नम्बर कुवालिटिनि माल गयै बायदि मोनदां आरो बेराफारसे बे जुमाय गिसिया ओंखामजों माबा अफ्रि मिलायो नामा आं बारा इसां नायनाय जाया खिन्थु आं जिखुन नुदों आं नोंथांनो बेखौनो फोरमायदों आरो जेनेबा बेखौ ओ माइरं बा ओंखामजों बिदि बानायो खोमा खिन्थु बयनिख्रुइ साबसिन आं मा मोनो माने नोंथां ए जुमाय गोरान बेखौ माने बयनिख्रुइ नायनो साबसिन मोनो लोगोसे बिनि इस्मेलबो गैया माबा बिनि मोदोमनायाबो खम लोगोसे प्रफिटबो बहुद दं आरो आं बेखौ सानो
जोङो दायो नायनो थाङोबा जोंनि जे जौ गिसि आरो जोंनि माइब ब्रा बिदै बेनिफाय जोङो उन उन लामायावसो जोङो जौ गोरानखौ जोङो बानायनाय जाय जायो मानो होमबा जोङो जौ गिसिखौ जोङो जौ गिसि बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनो नांग्रोगोन एमाव
एमाव ओमफाय बे नोंथां बे एमावखौ बानायगोन बोरै
बे एमाबखौहाय नोंथां जोंङो जोंनि जि मा होनो जोंनि जे मिथिंगायाव मोननाय जोंनि हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोंङो बुथुम मनानै जोंङो एमावखौ जोंङो बनायनाय जायो आरो एमाव गैयाबानो जो जोंनि जौआ माने आद्रा जायो आरो जौआनो जाखाया
ओ ओदसा
जोंङो जेब्ला जोंङो माइरंखौहाय रुनानै जों फेसेवगोन आरो होमबा जोंङो एमावखौ लगायनानसो बेखौ जों जौ बानायनो हायो बिनिखायनो जोंनि गेजेराव माइरं आरो एमाव बे मो-बे मोननै जोंनि बेसादानो जोंनि जौ गोरान, गिसि बानायनाय बा जोंनि माइब्रा जे जौ बे गासिबो बानायनायाव जोंनि बे माइरं आरो ओं एमावनो बे गासिबो
उम आतसा बहुत साबायखर थाबाय नोंथां नोंनिसिम बिराद माने मिनिंफुल नोंथांङा फोरमायना होबाय। लोगोसे आं बेखौ सोंनो सानदों नोंथां नोंनियावहाय ओ नोंसिनि जि इरिया बे इरियायाव दा जुमाय गोराननि बेसेना आरो गिसिनि बेसेना एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? खारन जोंनि बे एरियायाव दायो माने जुमाय बे गोरान आरो गिसि बिनि बेसेना माने गेलासेयावनो ब्रैजि बाजि रां। नोंथांमोनथिं एसे माबायदि माबायदि एसे फोरमायना होनो हा गोन नामा दसे समनि थाखाय?
जोंनिथिं नोंथां जोंङो जौ गिसिफोरखौ जोंङो बांसिनै जोंङो जोंनि फोरबो बा जोंनि सावरि-बादालिफ्राव जों बाहायनाय जायो। बिखायनो जोंङो बिखौ जों बांसिनै जोंङो बेसेन गैयिफोरावहाय जोंङो मोननाय जायो। नाथाय
अ आतसा
नाथाय जोंङो जौ गोरानफोरनि थाखाय जोङों बेखौ बनायनायनि थाखाय एसे जोंनि खस्थ'बो जों बाहायनाय जायो। बिनि थाखायनो बिनि बेसे नफ्रा जोंङो बथलसेफ्राव जोंङो ब्रैजि फोराव जोंङो जौ गोरानखौ बायनाय जायो आरो
अवा बथलसेयाव ब्रैजिल' ओ जोबोर मोजां, जोबोर मोजां। आतसा नोंथां हेलौ खोनादों ना नोंथां? ओ नोंथांजों रायलायनानै बहुत गोजोननाय मोनबाय नोंथां। दोनैसिम बिसिबां रायलायदों रावजोंबो बिदि गोजोननाय मोनाखै नोंथांजों रायलायनानै बिदि गोजोन मोनबाय आरो आसा खालामबावदों नोंथांजों आरो फैगोन समफ्रावबो गोबां बेबायदि जोंङो तपिक लानानै मोनसे डिसकासन खालामावगोन।
जागोन नोंथां, जागोन नोंथां।
दे होमबा। औ दायो होमबा जों